हेल' । खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां ।
अ गोजोन फुंबिलि, औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय ।
अ जागोन नोंथां ।
नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ दं नोंथां ।
औ । बिदिब्ला नोंथाङा दङ नों थां ।
उम दे बुंबा नोंथां नोंथाङा फ आंनो फन खालामनायनि जाहोनआ मामोन नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव आरो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना नै नोंथांखौ आङो फन खालामनाय जादोंमोन आरो ।
औ ।
नोंथाङा रायज्लायनो थाखाय रेडि ना?
औ रेडि नोंथां ।
औ । बिदिब्ला नोंथां ओ दायो जोङो ओ जिहे तु जौ बेनि सायाव - सावरायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो, नोंथाङालाय?
अ जागोन दे नोंथां ।
औ नोंथां बिदिब्ला आं जौखौ बोरै सोङो बेनि सायावनो बुंनोसै नङा होनब्ला?
औ जागोन दे नोंथां । फोरमायग्रोदो ।
औ नोंथां जोंनोथ जौ संनोब्ला गिबियावनो बे एमाव होननानै जायखौ जों बुंनाय जायो ।
औ एमावखौ बोरैहाय बानायो बेखौ बुंलां।
औ नो नोंथां आं बुंलांगासिनो दङ नोंथाङा खोनासंबाय थायाब्लानो जाबाय।
औ।
औ ओ जोंनो जे। थु एमाउन्ट नांगौ जायो आरो। बेखौ माने। जोङो सिगाङावनो थानाय माने एमाव। होननानै बुङो जायखौ बै जोङो बायदिसिना रोखोम बा बायदिसिना दंफांनि बिलाइ होनानै। जोङो बानायनो। नाय जायो आरो। जोंनो जि। थु एमाव नांगौ एमाव बानायनोब्ला जोंनो माइरं नांगौ जाखायो नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
अननि माइरं। आ बेखौ‌ जोङो माने ननि माइरंखौ। ओ जायखौ जोङो माथा होननानै बुङो। आ बेखौ जोङो माइ। माइब्राजों बा माइब्रा माइरंजों जोङो बानायनाय जाया आरो बेखौ जोङो जा नआव ओ जि ओंखाम जिखौ जों ओंखाम संनानै जायो।
औ।
माइरंखौनो जोङो माने गिबियावनो सोमना दोनग्रोयो आरो दैयाव बेनिउनाव सोम हुमना दोन्नानै बियो जेब्ला रुयो। अब्ला बेखौ जोङो सुनानै ओ। सान सानदुंआव बा दै सरजासिम सेबनानै जोङो लामनानै। दोनो आरो। बिनि उनाव जोङो बेखौ। ओ जिहेथु मटनेस जोंनो बायदिसिना बिलाइ नांगौ जायो। जोङो बेवहाय होयो होननानै बुङ बुङो जायखौ
औ नंगौ नोंथां औ
ना बिलाइनि अनगायैबो बिबार
बिबार औ औ
ख्रि जायो आरो
उम बिबारखौ उम
खान्थाल बिलाइ बायदिसिना होयो
औ दिंखिया बिलाइखौबो होयोखोमा ना नोंथां? दिंखिया बिलाइ उम औ
होयो आरो बेनि अन दिंखिया बिलाइ माने बै मोनसे जा निसा बादि ना मोनसे दिंखिया जि तो मोननै जादनि दोङो मोनसेखौ जायो मोनसे
अम फाग्ला होनना बुङो जायखौ
औ फाग्ला दिंखि खिया होननानैबो बुङो आरो बेखौ जायगा लायै जायगा जानो हागौ गुबुन गुबुन बुङोबो जानो हागौ बे दिंखियाखौ
औ
बेनि अनगायैबो बेखौ होनायनि अनगायैबो जोङो जायखौ रायमालि होननानै बुङो माने जायगा लायो जायगा बे खौ रावसाया बिनि बा गाबज्रिनायनि बो जि मुङै गाबज्रियो बियो आलादा आलादाबो जानो हागौ
औ नंगौ नोंथां
बो बुङो आरो बेखौ आनारस बिलाइखौ होयो आरो बिनि अनगायैबो मोनस बे हाग्रानि बे गोदैबो दङमोन गोदै बिलाइ आं बेनि मुंखौ बावबाय आ बेखोबो होननाय जायोमोन आरो बे जितू एमाव देयो बेबादिनो बे थाल बिलाइनि जिहेथु आ बिलाइनि मोनसे सिदा मोनसे बे थारा थायोना
औ नंगौ नोंथां।
गारनाय जायो आरो ओ बादिनो बे मोखोना बिलाइखौबो बि नि हाराफोरखौ बायदिखौ अ' नै बिनि उनाव बिनि बिलाइ बाहागोखौल होनानै माने बेदिंखिआ आ खायसेया बे मा होनना बुङो माइरंखौ देनानै लाग्रोयो दिंखिया याव गोदो थ आरो वालबो दङ बे वालावबो माने देयोमोन आरो आथ ब्ला माने बांसि सिन न'खरावनो ओ बे दिं खियायावसो देरनाय मोनो आर दा आङो
औ नंगौ नोंथां।
थिया माइरंखौ देनानै लायो बिनि उनाव बेबादिनो फालि लायो। सालि इ सान माने सान्द्रिजों सालियो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बे संग्रायाव बेनि उनाव आ आरोबाव बे जि मोखोना बिबा मोखोना बिबार बिलाइ बा मा होनो ओ बे आ-आनारस बिलाइ आरो बे हान्थाल बिलाइ बायदिखौ एक्सट्रायै मानि देनानै दि आरो बिनि उनाव देनानै लाखांनानै बेखो आरोबाव माइरंजों खेबसे लागैनो देबावो आरो देनानै बेबाद फालिखयो बेबाद दिना जेब्ला जायो अब्ला बेखौ माने दैजों एसे दासोम दासोम दा ओ सारस्रि सारस्रि सारस्रोनानै उनाव लारु बादि नायो आरो बेखौ खायसे खायसेया बेयाव ओ दाब ब्ला महरैबो बानायो।
औ
औ खायसे खायसे एसे गथा महरैबो बानायो आरो जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायो बे बानायनायनि महरा। बेबादिनो बेखौ सानदुं लामनानै दोनो आरो बेनि उनाव सा बे संनाय बायदियाव दुङाव बेनि उ जे बादि होनानै बा मुस्रि बादि होनानै खोबनानै दोनो आरो। बिनि जेब्ला बियो जायो अब्ला माने जौखौ बा जौ माइरङाथ ननि माइरंजों लोगोसे आथिखालाव बायनानैबो मोनो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेजों माने आ संनाय जायो आरो ओरैनो नोंथां ओ बेनि उनाव संनानै बेखौ जेब्ला ओ दैजों बे माइरंखौबो दैजों संनानै ओंखाम बायदि स ङो आरो। ओंखाम बादि संनायनि उनाव बेखौ आ दो गेदेराव संनानै बेखौ बेनि उनाव ओ जि प्लास्टिक बेयाव माने लामनानै दोनो आरो।
औ
दोननानै बेनि उनाव एसे गुसु जायोब्ला माने दुंब्रुद दुंब्रुद जायोबा बे एमाव होनानै आ बेखौ मोजाङैनो फुननानै आरोबाव दै सास्रिनानै बे प्लास्टिकजोंनो खोबनानै दोनो आरो आथिखालावथ बे जौआथ जोंना बरफोरनिया आ जि आइ टेकबो मोनबाय नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ जौखौथ खाय से खायसेया बे जौ गोरान आरो जौ गिसि महरैबो बानायना नै लोङो नङा होनब्ला आरो माइब्रानि जौबो गोबां फिनानै दोनो नङा होनब्ला बे बैसागो आव लोंनो थाखाय। नोंथांनि ओ सोलाव बे जिहेथु जौ बे जौखौ बे थु बैसागोआव गोबां था मोन ब्रैबायदि माने फिसिनानै दोनो आरो ओ नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदिखौ ओ नुनो मोनो नामा?
जोंनि जायगायावथ' नोंथां बिदि जेब्ला जोंथ' जौ फिसिनायखौ न जायखौ माइब्रानि बुङो। जेब्ला बेखौ बैसागु बो थोरावसो बांसिन लोंनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय माने जोंनि गामियावहाय एसे नसे ननैया सो मने मावो आरो। थाय बिदि गासैबो माने मावा आरो बेखौ माने जायखौ जों जौगिसि बुङो बेखौसो बांसिन मावो।
औ नोंथां नोंथांनि ओनसो सोलाव बे जिहेतु जौ बे जौ खौथ' गोबां सुबुंफोरानो माने लोङो नङा होनब्ला खायसे से हायसेखौ माने बांद्राय जौ लोंनाया माने देहानि खहाबो खालामो नोंथां। होनब्ला बेखौ जेब्ला बाहायो अ ब्ला बियो देहानि थाखाय जोबोद मोजां। ओ जायखौ जों होनोब्ला आरो दाथ‌' दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
मानसिफोरा माने गोबां हालेवनानै मेङो ओ हाजिरा मावनानै में ङो‌ खोथिया फुनानै माइ गायनानै मेङो औ अबोला माने मा खालामो बे खौ गावनि जा नाय बेखौ माने हानहोनो थाखाय बो ओ माने बिखौ जौखौ लों नाय जायो आरो बेबायदिनो बेस्थ बाथाय थाबो दंमोन बोराय आरो बुरैनि आरो बे जौखौ लानानैनो ओ औ बि बिथांङाबो माने बे रो ओ हाग्रा दाननो थाङोमोन आरो सानफ्रोमबो हाग्रा दाननो थांनायनि उनाव जेब्ला थामाने थ मेंसोयोना बेनि उनाव बे-बेनिफ्राय माने जौ ओ दाननायाव माने जौ रोसि ओंखारबोदोंमोन आरो निसा बुस्थु बेनिफ्रायनो माने बियो जोबोद गोथाव मोन्दोंमोन आरो बेखौ लोंनानै माने मेंनायाबो खारदोंमोन आरो बिनिया
अ नोंथां
बिनि उनाव बोरायाथ बन दाननानै फैयो ओमफ्राय सानफ्राम सानफ्रोमबो मोजां जानानै फैयो। बिनि महराबो माने बेरहां आरो बिनि उनाव बुरैयाबो सानसे बेखौ नुनानै माने ओ नों मा लोङो बा नों बन दानना फैनानै मा जायो बेबायदि बुंदों आरो ओमबाथ मोजां मोनना फैयो होननानै ओमफ्राय बोरै थाबाय आरो बोराया सानसे होनायाव माने आ बुरैया गोथाव मोनबाय आरो बेनिफ्रायनो बेबादिनो बे माने उनावहाय लाखिनो थाखाय इबो बिदिनो खालामो आरो औ। नोंथां बेनि उनावथ बेयो जिहेथु। आ औ। जौ गोरानखौ माबादि सङो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
माखौ होन्दों नोंथाङा?
जौ गोरानखौ बोरै सङो?
जों जेखौबो संबाय थायोना बेखौना नोंथां।
औ औ बे जायगखौ सेरेब होननानै बुङो आरो।
बेखौहाय जोङो जेब्ला गलानिफ्राय माने माइरं जायखौ माइरं एंखुर होनो।
औ नोंथां बेखौथ मिथिखायो बिनि उनावहाय बेदि। थायाव बाद। दोआव सङो बेखौ माबायदि खालामो?
बेखौ नोंथां फार्स्टावहाय माने दै गुदुं खामग्रोना लाबाय न दै जेब्ला बे गोदौवो अब्ला बेखौहाय जों माइरंखौ होयो माइरंखौ होनानै खारौ होननाय जो जों एरो एरनानै बेखौ माने अरखौ सुनानै माने मोनजासि सिम जेरै ओंखामखौ सङो बिदिनो मोनजासि जों ओ औ।
समाबो जाबायमोन। दिनै जोंनि जि
औ दे नोंथां बिदिब्ला उम। उम।